औ हे लौ खोनादोंना?
ओं खोनादों नोंथां।
खोनादों आंबो
दा ओमबा जोंना आयदा मा टपिकआ दैमा दैसा नि सायाव रायज्लायनोसै ना।
औ जायो नोंथां।
दा नोंथांमोन थिं मा होनो दैमा दैसाफ्रा खाथि साखाथियाव दंना गोजानाव दं आरो दैमा दैसाफ्रा नोंथांमोननि ओनसोलखौ खहा खालामफेरबाय नामा? एसे बिनि बागै फोरमायनो
औ नोंथां फोरमायनो ओ बिदि बुङोबा बाथ' जोंनि खाथि खाला दैमा दैसानि सायाव बुङोबाथ' जोंनि खाथि खाला बिथिं दैमा गोबां दं। खाथि जोंहानि न' खाथियावबो दं। खाथि खाला गोबां दं ओ थांनाय बोसोराव जोंनि खाथि खाला माने थांनाय बोसोराव जों जायगायाव गोबां खहा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों जाय फोरा ओ फख्रियाव ना हगारो बा इदिनो दाउ अमा फिसयो बिदिनो दाउ अमा फिनायफोरखौ माने बिराद गोहोम खोख्लैनाय जादों आरोना जायगाफोरखौ बिदिनो दैमा खाथि खाला जों गामिथिंनि खाथि खाला माने जोंनि ओनसोलाव गोबां बिदि दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों आं थांनाय बोसोराव बिदिनो जों गोबां गुबुनफोरनि न'आव फिनाय ना ना फुख्रिनि ना इदिनो गिदिर गिदिर बा गोबाव गोबाव दोनथुमना दोननाय फख्रिनि नाफोरा इदिनो बाहेरथिं ओंखारबोनाय दैबानानि जाहोनाव गिदिर गिदिर लोमनानै दैबाना जानानै फैनायखौ नुनो मोन्दों जे थिग बेबायदिनो आरो दैमाखौ बुङोबा दैमाजों खहा जानायखौ बुङोब्ला बेखौनो बुंनांगोन आरो मुलाम्फाबो जायो। खाथि खाला दैमानि दैमा थानायाव जों गोबां मुलाम्फा जायो जेरै जोङो माइ गायनो हायो मोजाङै जाया जेराव सम जा समाव माने दै मोनै समाव जों बे दैमानिफ्राय जों माइखौ माइयाव दै लाबोनानै जों माने माइखौ मोजां माने जाहोनो हायो मोजां माने माबानो हायो बिदिनो जोंनि खाथि खाला गोबां दैमा दं बिदिनो थिग बेबायदिनो माइ गेजेर गेजेर माने माइ माइनि सिमा गेजेर गेजेर माने इदिनो दै लामा खालामनानै लाबोयो दै बान्दो फिसा फिसा खालामनानै लाबोनाय गोबां नुनो मोनो आरो बिदिनो दैमाबो गोबां गिदिर गिदिर दैमा दं जोंनि खाथि खालायावनो गोबां बिदिनो जेरै बान्दो गिदिर दं खाथि खालायावनो माने बान्दोआबो बोरै जमा जायो होनबा गिदिर गिदिर बिथिंबो बिथिंबो दं होनबा जोंनिखै खर'निफ्राय बिथिंबो ओरै लां लाय ओरै लांनाय माने गोबां गिदिर बान्दो बिथिंबो बिथिंबो जानानै थानाय जों नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो आरो बुङोबा जों गोबां खस्थ' जायो जेराव जाय समाव दैबाना फैयो बे समाव जों न'नि फ ख्रिनि नाफोरखौ जों गलां-गलाङो जोंनिखै बेफोरबायदि जों बिनिफ्राय एसे खस्थ' मोनो। बिदिनो सोरनिबा एसे गोथौ हाबा जोंनि गोथौ न'फोराव बिदिनो बान्दो खाथिफोरनि न'फोरनि न'फोरा माने गोबां इदिनो लोमसाव सावनानै सोरनिबा न'नि ओ इदिनो माइ बा इदिनो गोबां बुस्थुफोरखौ ओ इदिनो न'आव थानाय जा जा बुस्थुफोर दं बेफोरखौ गाज्रि जानायखौ नुनाय मोननाय जायो। जेरै- न'आव सोरनिबा न'आवबो गारि थायो। बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थु थायो ना। बेफोराव जों गाज्रि जानाय खौ नुनो मोननाय जादों आरो जोंनिथिं बेफोरबायदि आरो जों माने बे दै न' खाथिनि दैमा थानाय माने गो थौ हायाव दैमानि सेराव माने न' लुना थानायफोर जों बिदि नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि बेफोर दै माबा दै माने दैबा बिदि दैबाना फैनाय समाव माबायदि खहा जायो बेफोरनि बागै नोंथांमोननिथिं दैबाना जायोना जाया बेफोरनि बागै एसे फो फोरमायना होनो हागोन नोंथां?
औ औ जोंनिथिंबो बि दि दै बानाया गोबां खहा लाबोदों। मानो होनबा गोदो बिराद अखा हानायनायनि जाउनाव मा होनो बोसोरनै बोसोरथामनि सिगां मा होनो गोबां दैया ओरै दै बाना जानानै जोंनि हाफोरखौ खुरखानानै लांखारदों मा होनो फुलुं थालांदों अबावबा मोजां हाया थाखा जोंनि मा होनो हाखौहायो दै बानाया खुरखानानै मोजां हाखौ मा होनो लांखारनानै गुबुन जायगायाव दाबसेयाव दोनहैदों आरो बे दैबाना खुरखानानैनो जोंनि हाया समान हाया गोजौ गाहाय जादों जायनि जाउनाव दैया थानो जायगा मोना आरो जोंनि हानि हानि बिबांखौ आरो दै बानायानो फोजोबस्राङो आरो बे जोंनि हायाव गोदो बेसेबां हासार गोनां हासार बिदिनो दंमोन बेफोरखौ दै बानाया लांनानै फोजोबस्रांदों आरो। आरो जोंनिथिंबो बिराद खहा जाबोनो हमदों दै बाना जानानै लामा द'थाफोरखौ लोमसावनानै थांनाय फैलायाव एसे खस्थ' खालामदों आरो दालां बायदिसिनाफोरखौबो खुरखानानै दालांफोरखौबो सिफायदों दै बानाया जायनि जाउनाव जोंनि हान्था मेलानि राहाया जेरै गोबां मा होनो खस्थ' जादों आरो थांलाय फैलायाव दा साननै दैज्लां बोथो फोरबो गोबां गिनांगौ साफ्राम' सानफ्रोमबो अखा बायदि बेनि जाउनाव जोंनि हाफ्रा गिसि खानानै हाजोफोरा गिसिखानानै जाउनाव मानसि थैनायबो जों नुनो मोनदों। जोङो दा अरुणा सलाव होनबा जोंनि ओनसोलावनो ओनसोलनि खाथि नालाय गोबां हा-हाजोफ्रा गिसिखानानै होथेजानानै गोबां सुबुंफ्रा थैनो गोनां जादों आरो। दैनि जाहोनाव आरो नैसे मुलाम्फाया जाहैबाय जोंनि साखाथियावबो दैफोर दङ इदिनो दंग एसे बिलो बेफोराव जोंनि आइ बिदिनो जोंनि लां गोनानि सुबुंफोरा ना गुरनानै बिनिफ्राय ना लाबोनानै जायो। गोबां मुलाम्फा मोनो बिनिफ्रायबो नाखौ फाननानैबो जोङो फैसा रां खामायनो हायो बिलोनिफ्राय जोङो दै बाना दैनिफ्राय नाफोरखौ सारनानै जों लाबोनानै जानो हायो बा फाननो हायो। आरो गुबुन गुबुन गामिआव बे जोङो बिलोनिफ्राय लाबोनायखौ नुनो मोनो दैयाबो गोबां एसे मुलाम्फा बो होयो जोंनि थाखाय मानो होनबा जों दैज्लां बोथोरावबो माइ आबादखौ जों साखाथिनि दैनिफ्रायनो मेचिन जों सारनानै गायनो हायो दैनिफ्रायनो दैमोन दै मोनैनि जाउनाव आरो जों दैजों गोबां रोखोमनि आबाद खालामनो हायो आरो मोनसे दैखौ जों जमा खालामनानै दोननानै उनावहायो बाहायनो हायो आरो जोङो दैखौहायो दै बानाबा दै बानायावबो जों एसे मा होनो दैबानाजों फैफानाय बन बायदिसिनाफोरखौ जोङो लाबोनानै न'खरफ्राव एसे मा होनो जों न'खराव अर सुखांनानै जोङो बनजों बे बनजोंनो ओंखाम ओंख्रै संना जानो हायो आरो दै बानाजों लाबोफानाय बनफोरजों आरो बे दै बानायानो जाबाय जोंनिथिंहायो एसे बांद्राय गिदिरबो जाया आरो एसे फिसा आरो दैया बेजोंनो जोङो माने बिनि जोंनि खाथि लांगोना लांगोनायावबो मोनसे दै बोहैबाय थायो आरो आरो जों गिनांगौ जाहैदों दैज्लां बोथोरबा बायनानै जोंनि आबादफोरखौ नस्थ खालामलाङो गोबां गोबां रो खोमनि जिब जुनारफ्रा थैनांगौ जायो मोसौ, बोरमा, दाउ, अमाफ्रा दैबानानि गेजेरजों आरो जोंनि माइफोरखौथ गोबां नस्थ खालामनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो न'बांफोर बेखौबो लोमनानै बिदिनो न'बांनि जायखिजाया गोनांथि गोनां मुवाफोरखौ दैबानानि गेजेरजों थांफायो नुनो मोनो आरो जों दै बानायाव मोनसे गुबुन ओ जायगानिफ्राय लाबोफानाय जिब-जुनारफोरबो जों नुनो मोनो थैनानै थांनाय सेवनायनिफ्राय जों गोबां बेमार बेमार आजारजोंबो भुगिनांगौ जायो दै बानानि गेजेरजों आरो दै बानायाव बायदि बायदि दि लेथ ट्रा मुवाफोर फैनानै जोंनि हालाम खौ गाज्रि खालामनानै गालाङो दै बानाया बिनि जाउनाव बायसा गाज्रि आरो दै बानाया आरो जोंनिथिंथ गोदोनिफ्रायनो दै दङ दै बा दै बानाया मा होनो जाफ्लेबाय थायो आरो सम सम दा नोंस नोंथांमोनथिंबो दै बानाया जाफ्लेबबाय थायोनामा
जेरै बुंलांदों बेबायदिनो जोंनिथिं माने खाथि खालायावनो दैमा गिदिर गिदिर दं बा माने बान्दो गिदिर गिदिर दं बिदिनो दालांबो जाब जाब दं बे माने दैमा खाथि खाथि नालाय बिदिनो दै बानाया जाब्रबबाय थायोआनो होननांसिगोन दा जोंनि जों एसे हाजो खाथिबो जायो हाजोनिफ्राय दैमा गिदिर फैयो माने दै गिदिर फैयो जेराव हाजोआव जोंनिथिं हायाबाबो माने हाजोथिं अखा हानायखौ जों नुनो मोनो बेनि जाहोनाव मान जोंनिथिं गोहोम खोख्लै फैयो अखा बुरजा हा-हाजोआव हाबाथाय माने थिंफ्राय हाजोनिफ्राय माने दै गिदिर फैनानै गामि गामि फैनानै जों माने जोंनिथिंबो गोहोम खोख्लै फैनायखौ नुनो मोननाय जायो जाउनाव जोंनिथिंजों गोथौ हा जाबो जा फैयो हाजोनिफ्राय फैयै फैयैथिं जोंनिथिं गोथौ हा जाफैयो नालाय बिनि थाखाय माने जोंनिथिंथिं गोहोम गिदिर गिदिर गोहोम खोख्लैफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो नों जेरै बुंलांदों दाउमा दाउसा बा जिब जुनारफोरखौ बिदिनो बुथारलां थङोबा लांखारनानै खारो बेफोरबायदि नुनो मोननाय जायो जोङो ओ थिग बेबायदिनो मुलाम्फाबो जायो नों जेरै बुंदों बिदिनो हाजो थानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो थिग बेबायदिनो ओ खायफा खायफा स सुबुङा बे बनखौ मोनो बे बनखौनो रोगानानै गावनि मुं खालाम जों नुनो मोनो बेजोंनो रांखान्थि आवजिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो हेलौ नोंथां औ खोनादों ना औ बेबायदिनो जोङो बेनिफ्रायबो थाखा आरजिनायखौ नु नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो मुलाम मुलाम्फाखौ बुङोबाथ दैबानायावथ मुलाम्फा जायानो होनजायो बे खाथि खालानि बान्दो थायोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो जों नांगौ समाव जों बागान थायो गय बागान थायो बा अबवाफोराव बेसर फोनाय सम बा बिदिनो मैगं थाइगं फोनाय समाव जोंनो मेसें बोथोराव मैगं थाइगं फोनाय समाव जोंनो दै नांगौ जायो दै नांगौ जानायाव जों बे बान्दोनिफ्रायनो माने बे बान्दोनिफ्रायनो दैखौ लाबोनानै जों मैगं थाइगंआव होनानै माने जों मैगं थाइगंखौ मोजां खालामनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो आरो बुंबावोबा दैनिफ्रायथ जों गोबां मुलाम्फा जायो जोंनि बे मैगं थाइगंखौ बिनि अनग गायैबो जोङो गोबां बि बे खौ नांगौ जाखायो नालाय बिदिनो आरो बिनि अनग अगायैबो बुङोबा थ जों खाथि खालाथ गोबां दै बयनिबो जायगाथिं नुनो मोनखायो नालाय बिदिनो जोंनो बिनि आंनि बुंनाया बेनोखि जोंनो दैखौबो नांथारगौ जोंनो आरो दै बानायाबो सम जानानै मालाय गावनिबो बोथोर हिसाबै फैखानाय फैखानायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो सहायनानै जों थानांगौ जायो आरो नोंथां नोंथाङालाय आरो मा सानो?
आंनोबा बेनो दैखौथ जोंनो नांगौ दै नङाबा जों थांना थानाया दैखौ लोंनाया दैजोंसो जोङो नाथाय नालाय बेनिखायनो जोंनो दै बानाखौनांगौ मा मानिबा जाहोनाव दै बानायाथ फैखागोन नालाय जों बेफोरखौ खालामनाय नङा जों बे बेफोरो जाबाय मिथिंगानि दारै जायो मालाबा समाव नाथाय अखा हाया मालाबा समाव अखा गोबां आरो बेनि जाउनाव जोंनि आबादारिफ्राबो भुगिनांगौ जायो दैनि थाखायबो बिराद माने जेंनायाव गोग्लैयो माबलाबा बोथोराव अखायानो हाया जायनि जाहोनाव आबादारिफ्रा माइ मोनै जायो बेनि उनाव गोबां रोखोमनि जेंनायोमजियो आरो दा नोंथांमोनथिं खाथि खाला नाफोर मोना मोना?
औ नोंथां नै दैमा बे दैमानि ओमफ्राय जोंनिथिं गोबां माने गोबां सुबुङानो माने दैमानिफ्राय जालि जे होनो बेफोरबायदि बा सेन बायदि बायदि जे खाइ खबबाय बिदि लानानै जों हमनो थांनायखौ नुनो मोनो बा बेनिफ्रायनो थाखा आरजिनाय खौ नुनो मोननाय जायोनो थां होमबा नोंथां दिनै जोंनि सावरायलायनायखौ बा सावरायमेलखौ जों बेसेयावनो दोनथनोसै
औ दे औ ओम